खो-खोनादोंना नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां? अ दा नोंथांजों आं ओ संनाय खावनायनि सायाव माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों । संनाय खावनायादि जोंनि सानफ्रोमनि जिउआव जोबोर गोनांथार मोनसे ओ खामानि । बेयो ओ बिनि मददैसो जों सानफ्रोमबोनि आदारखौ ओ ओ जानो हायो ओ दा स-संनाय खावनायादि जों ओ दोरोङारि आदब एबा दानि जुगाव जों बायदिसिना ओ गोदान गोदान ओब राहानि मददाव जों संनाय खावनाय संनाय खावनायखौ खालामो दा ओ नोंथांनि बादिब्ला गोदोनि दोरोङारि आदबफोरा साबसिनना दानि ओब गोदान आदबफ्रा संनाय खावनायखौ साबसिन खालामदों ओ नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो?
खोथाखौ बुंदों ओ जे खोथाखौ आंखौ फोरमायनो थिनदों बे खोथानिया जोबोद गोनां । थि नोंथांनो नोंथांनि सोंनाय सोंथिखौ फोरमायनोनो सिगां संनाय खावनायनि फारसे फंनैसो बुंग्रोनो सानदों । संनाय खावनाय संनाय खावनाया बेखौनो बुङोदि जेला जोङो जोंनि जाग्रा दोगोन आदारखौ ओ अर जों जायखौ जों जोंनि बर'नि सोदोबाव अर बुङो अरखौ जोङो जगायनानै लानांगौ जेरै बन बन आरि बुथ थुमनानै जेब्ला जोङो सलायजों फोजोंनानैहाय अरखौ फोजोङो अरखौ फोजोंनानै जोङो बेयावहाय ओ साराय जे ओ जेनेबा जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय साराय नि गोनांथि बा बायदि आगजुनिबो गोनांथि आं थ सारायखौ दोननानै ओ थाव होनांगौ थाव होनानैहाय बिनि उनावहाय जोङो ओ जाय सुबुंआ पियास जायो पियास होयो आरो बानलु आरि सेरनानैहाय जोङो जाय मैगंखौ जोङो संनो नागिरदों बै मैगंखौ होनानै जोङो गोबाव सम अरावहाय दोननांगौ ओ दसे एवखांनायनि उनाव दै होनांगौ । जाहाथे मोनजासे जों दोननांगौ बेखौनो संनाय होनो आरो ओंखामखौबो बिदिनो जों सं ङो त ओंखामखौ सुनानैहाय ओ सुखांनायनि उनावहाय जोङो एसे दै होनांगौ । जाहाथे दैजों बुगानानै ओंखामा मोनो । बेफोरनो मोनसे संनाय खावनाय ओ गोदोनि मुगायाव जोङो बनजों सङोमोन । औ । बनजों संनो गोनांथिनि थाखाय जों अगदाबबो बानायोमोन ओ थ अगदाबखौ थि न खनिया मोनथाम खनानि बानायोमोन आरो दानि मुगायाव जोङो गेस
गेसजों सङो सिलिन्दार गेस सिलिन्दार लाबोनानै जों गेसजों सङो थ गोदोनि मुगायावहाय सुबुं माहारिया बाय खमानो दंमोन बारा गैयामोन। थ बेजों गनाय उखुन्दैया कार्बन डाइ अक्साइद गयो होननानै जों मोनथियो बेयो जोंनि थासारियाव एथम मानि ओ प्रब्लेम आरो जोंखौहाय ओ ओ बायदि गाज्रि थासारियाव लाबोआमोन दानि मुगायाव सुबुं मारि बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफाङा जोबोद दानस-दाननो गोनांथि जायो दानि मुगायाव जोङो बयबो सुबुं माहारिया जुदि बनजों सनांगौ अब्ला जोङो बुहुमाव जिखिनि आरो जेसेबां बिफां लाइफां दं बेखौनो दानस्रांजोबनांगोन बायदियानो जायो आरो बिफां लाइफां गैयाब्ला जों मोनथियो जोंनि बुहुमाव दुंहावनाय थासारि सोमजियो जायखौ जोङो ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो।
आरो बिनि थाखायनो जोङो ओ समजों लोगोसे आरो आगुनि जे सोलाय बाय थानाय बेफोर जाथायफोरजों लोगोसे ओ जे टेकनलजि जायखौ जोङो दोरोंआरि आयदा दाफोर बुङो बेफोरखौहाय जोङो बजबनानै दानांगौनि गोनांथि जायो जायनि जाउनाव जोङो दानि मुगायाव सोरबा सोर बा सुबुं हारिफोरा कारेन्टनि दारै सङो सलार पेनेल बेफोरनि दारै सङो आरो सोरबा सोरबा गेसनि दारै सङो स' गेसआबो माखासे रोखोमनि दङ जायखौ जोङो ख्रुदैल होनो बेखौ हा सिंनिफ्राय जावखांनानै जोङो रेफाइनारि बायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफ्राव बानायो आरो माखा मोनसे सेया दङ खि बाय'गेस जायखौ जोङो गोबोरखिनि दारै बानायनो हायो थ जेरै आं कम्पेयार खालामनो सानो गोदोनि मुगा आरो दानि मुगा थ' दानि मुगाया जौगासिनो होननानै आं सानो मानो होनोब्ला दानि मुगानि संनाय खावनायनि दारै जोङो सङोब्ला मिथिंगानि थासारिया गुबुंले जाया होननानै आं सानो। नोंथाङा आरो बिनि सायाव माबा फंनैसो बुंनांगौ दङ नामा?
अ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो जादो सैथो। गोदोनि समाव सुबुंफोरा बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बेसादफोर बन बायदिसिना फोरजों संनाय खावनाय आदबखौ बाहायबोदोंमोन दानि जुगाव सुबुंफोरआ आरो बांबोनायनि जाउनाव दा सुबुंफ्रा बिफां लाइफांनि सायावनो सोनारजोबनो हाया जाउ जायनि जाउनाव सुबुंफोरा बायदिसिना बननि बननि आदबजों संनायनि अनगायै बायदिसिना राहा बजबनानै लानो गोनां जादों। जेरै एलपिजि सि एनजि बाइ एलपिजि बाइदिसिना गेस आरो जोंना कारेन्ट कारेन्टनिफ्राय मोननाय हिटार आरो बायदिसिना सलार पानेल फोरनिफ्राय मोननाय बेसादफोरजों सं-संनाय खावनाय आदबखौ सा-सा-संनाय खांनाय आदबखौ बा बाहायो जायनि जाउनाव सुबुंफोरनि सामफ्रोमनि आदारखौ आदारखौ संना जानायाव मदद खालामदों बेनिखायनो दानि गोदोनि मुगा मुगानिफ्राय रुजुनायाव दानि मुगानि सुबुंफोरनि साननो हानाय गोहोनि जाउनाव खौ साबन हामसिन राहाखौ बोजबनानै लानो हानाय जादों आरो जोंनि हाम मिथिंगानिफ्राय मो मोन्नाय बि-बि-बि बेसादफ्रा एबा बिफां लाइफांफोरा फाबोरा जोंना संरैखा जादों। ओ दा बिनिखायनो दानि आदबखौ आरो गोदोनि आदबखौ रुजुनानै नायोबा दानि आदबफ्रा थारैनो साबसिन दा ओ नोंथांङा मा सानो बे जे जोंना संनाय खावनाय ओ संनाय नाय खावनाय जो जानायनि जाउनाव जोंना मा ओम मिथिंगाफ्रा माबाफोर गोहोम गोग्लैदों नामा आरो संनाय खावनाय आदब संनाय खावनाय आदबफ्रा गोदोनिफ्राय सोनारनानै नायोबा दानि संनाय खावनायनि आदब फोरा सोलायनो हमदों नामा? दा नोंथांङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
नोंथांङा जे सोंथिखौ सोंदों बे सोंथिखौ ओ आंङो सिगांङावनो बुंदों आरो आं दा बुंनो सानोखि आरो दाबो आं बुंगोन थ' संनाय थंनाय
जेरै आंनि फोरमायथि आं जेनेबा जोंङो गेसजों संनाय खावनाय आरो उम अगदाबजों संनाय खावनाय थ' अ अगदाबजों संनाय खावनाय जानो थाखाय जोबोद गोथावसिन जेरै जोंङो गेस जों संनाय खावनायखौ कम्पयार खालामो गेसाव संनायावहाय जोंनो थाखाय गेसखौ जोंङो सिगांङावनो जोंङो फोरमायग्रोनांगोन दि जों गेसखौ माबोरै बानायो। दा बेहहाय जोंङो क्रुद अइल खौहाय जोंङो हा सिंनिफ्राय जावखांङो। ङो हारसिंनिफ्राय जावखांनानै जोंङो बे बो रिफाइनारियावहाय रिफाइन खालामो जेरावहाय जोंङो जोबोद गुदुं खालामो आरोना बे क्रुदतखौ जोबोद गुदुं खालामखां दिहुननायनि उनावहाय थ आ बै जे कुइद अइल बिनि जायखौ जोंङो ओम बेफार आरो कफ' होनो कफ'नि गावनि खफ'नि दुंथायाइनि दस्रा दस्रा थासारियाव बेयो दस्रा दस्रा जेरै माखासेया जायो । खेथियेब जायखौ जोंङो एर'प्लेन सालायनो हायो बेनि उनावहाय एल पि जि एल पि जि आव थायो मिथेन आरो इथेन गेस थह बे मिटिनारिइटेन गेसनि दारैनो जोंङो एल पि जि सोमजिहोनो हायो आरो बेजोंनो जों संनाय खावनायखौ संङो थह ओ बहुत जौगानाय गोदोनिफ्राय दानि संनाय खावनायखौ जौगानाय होननानै जों सानो मानो होनो आ मिथेन आरो इटेन गेसखौ जोंङो जेब्ला संनाय खावनायाव सावो अब्ला बेवहाय कार्बन-डाइ-अक्साइदनि गनायखौ जों बारा नुनो मोना। अ बिनि थाखायनो थासारिया मोजां फैयो आरो जोंनि जाय कार्बन-डाइ-अक्साइडनि दारै हो दुंहावनाय थासारि सोमजियो बे दुंहावनाय थासारिखौ जोंङो खमायहैयो। यो होननानै जों सानो आरो जों मोनथियोबो आरो बेनोखि कार्बनडाइ अक्साइदखौ बिफां लाइफांङा गावनि आ आदारनि दोगोन हिसाबै लायो जेरेखम जोंङो बिफांनिफ्राय हगारनाय अक्सिजेनस खौ आदार थोरनि दोगोन हां लानो जों बाहायोथ बिफां लाइफांयाबो बेखौनो बाहायो थ दानि मुग ओ दानि मुगायाव बयबो सुबुंफोरानो न' न' बन लाइजों संनांगौनि गोनांथि जायोब्ला बुहुत कार्बन-डाइ-अक्साइद गेस ओंखारो। थ' बिफां लाइफां बांस्रांनायनि जाउनाव बिफां लाइफाङा बारा गैला थ' बिफां लाइफां गैयिनि जाउनाव जुदि बहुत कार्बन दाइ अक्साइद गेस ओंखारो अब्ला बिफां लाइफां कार्बन दाइ अक्साइद गेसखौ लानो एबा दोगोन खालामनो हानाय गोहो आरो
फाराग माने गोहोनि फारागथि गैया जायो जायनि जाउनावहाय ओ जि माखासे कार्बनडाइक्साइद गेस दङ बेयो जोंनि जे आ जोंनि एटमसफेयार जोंनि बुहुमावहाय ट्रेब जानानै थायो। बा थानानै थानानै थायो बेफोरनो जोंनि थासारिखौ गुदुंनिफ्राय गुदुं खालामनानै लाबोयो। आरो जों मोनथिगौ बारा दुंहांनाय थासारियाव सुबुं माहारियाबो सहायनानै थानो हा या। थ' बारा दुंहावनाय जायोब्ला जोंबो माखासे सुबुं माहारिया गावनि जिउखौ खौ हाय आ जोबनानै थांनायखौ जों नुनो मोनो। थह बेखौनो आं सानो जोबोद मोजां कम्पियार खालामोबा नोंथाङा आरोबाव बिनि सायाव माबाफोर कम्पेयार खालामनो हाबावो नामा गोदोनि आरो दानि जुगनि सोंनाय खावनायनि दारै आरो दुंहावनाय थासारिनि सायाव
नोंथां बुंनानै थांनाय बाथ्राफ्रा जोबोरैनो गोनां बाथ्रा दा जोंना गोदोनि आरो दानि संनाय खावनाय आदब खौनायोबा जोंना सोलायबोनो हमदों आरो जोंना जोंनि संनाय खावनाय आदबफोरजोंनो आं बांसिन सानो बांसिनैनो जोंना आबहावाया गुब गुबुंले जादोंमोन मानोना बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांजों संनायनि जाउनाव जोंना जा उखुन्दै ओंखारो बेफोर जोंनि आफ हावाखौ जोबोरैनो गुबुंले खालामो। दा बेजों लोगोसे आं जोंनो माखासे बाथ्रा बुंदबावनो सानदों जोंना संनाय खावनाया ओ हादर लायै हादर सोलाय आलादा आलादा जायो जोंना ओ भारत हादराव संनाय खांनायनि आदार आरोबा आलदा आरो जोंना सिं हादर एबा गुबुन गुबुन सोनाब बंग'नि हादरफोराव संनाय खावनायनि आदबफोरा आलादा दा जोंना बेखायनो बे संनाय खावनाया आदब आलादा आरो जोंना जानाय लोंनाय बेसाद फ्राबो आलदायै जावनि जाउनाव जोंना ओ जोंना ओ जोंनि देहाखौबो बायदिना ओ बायदिसिना रोखोमै गोहोम खोख्लैयो जों जा खाबादि संनाय खावनाय आदबखौ बाहायो बेजोंनो जोङो मोनो बे जानाय बेसादफ्रा जोंनि देहाखौ ओ बेस संनाय खावनाय आदबनि सायाव सोनारनानैनो गोहोम गोग्लैयो दा जोंना आरो बेजों लोगोसे जोंना ओ दानि जुगाव गोदोनि गोदोहाय जेरैबायदि ओंखामखौ संनानै जायोमोन दानि जुगाव जों ओंखामफोरखौ प्रेसार कुकार बदिसिना बेसाद बाहायनानै संनाजायो बिदिनो जोंनि संनाय खावनायखौ थाबसिनै एबा जोबोद गोख्रैसिनै संनो हायो। आरो जोंना बायदिना बेसादफोर बाहायबावनो हायो जायफ्रा जोंनि गोदोनि आदब बेनिफ्राय दानि आदबखौ साबसिन एबा ओ सुस्रांसिनदों होननानै आं सानो दा नोंथाङा बे आं बुंनाय बाथ्रानि सायाव ओम मा